हेलौ आदा
अ अ
खोना हादोंना आदाया
औ खोनादो
औ सानजौफु समनि गाहामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आदानिसिम
औ आदाजों आङो मोननैसो खोथानि सायाव स ओ रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन औ आदा ओ देहायारि गोग्गोखो लाखिनो थाखाय जोङो मोनाबिलि समाव एबा फुंनि समाव ओ जोलुर गेलेनाय बिदिनो बायदिसिना खारनाय बारनाय बेबायदि खालामोब्ला जोंनि देहाया माबायदि गोग्गोयै थानो हायो आरो माबायदि जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो बेनि बागै आदाया एसे फोरमायनो हागोन ना
औ- औ
औ आदा खोन्थालाय
ओ नि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गिबि गिबियावनो जोंनि जानाय
औ
फोरोंनाय जोंनि एक्सारसाइस बायदिसिना खालायनाय बेफोरखौ जोङो सम खौ थि खालामना लानांगोन दा जों मा समाव
औ आदा
मा समाव जों मा खालामनांगोन मा समाव जोङो आदा फुंनि सिखारनानैनो जोङो जेसेबां हायो थाब सिखारनानै जोङो ओ ससे यगा नङाबा थाबायनाय नङाबा खारनाय जाया जेरै सुबिदा जायो बेफोरखौ जों खालामनो हायो बिनि उनाव जोङो खारखांनायनि बा थाबायखांनायनि उनाव जोङो ओ दै नआव फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो दै हानि दैहुआव दै लोंग्रोनांगोन जेसां हायो मानोना जोंनि देहायानो दै नङाबा जाया जोंनि दै जोङो जानाय आदार मोजां गाज्रि नोङो जानांगोन आरो नाय बिजिरनो रोंनाय जानांगोन मा पुद जाब्ला जोंनि देहायाव खामानि होगोन माखौ नों
औ
आरो मोनाबिलि समाव जोङो बिदिनो ओं फुङो जाखिनि खालामनाय जोङो बिनि सायादो
औ आदा
जोङो फुङो से किलमिटारनिफ्राय थाबायबोदों आरो बिदिनो मोना मोना एसे बारायनानै जेनबा नै किलमिटार बा थाम किल मिटार थाबायोब्ला ओमफ्राय बिदिनो सुबिदा जायोबा माने ओम गेलेनाय खारनाय जोलुर गेलेनाय बिदिनो बायदिसिना रखमनि जोंनियाव गेलेनाय दङ माबा दङ नालाय बेफोरखौ जा सुबिदा जायो उन्दुनाय उनदुनाय समा नोंनि उन्दुनाया मोजां जानांगोन उन्दुनाया नोंनिआ मोजां होमबाबोसो जोङो ओम अखानायै जोंनि देहाखौ राफोद मोननो हागोन जानो हानाय बेखौबो आंनि बागै आं सानहरो आरो
औ आदा औ अ बे समावनो आङो आदानिसिम आरोबाव फंनैसो खोथा नि सायाव ओ फोरमायनो सानो
औ
जोङो बेबायदिनो एक्सारसाइस खालामनाय फुंनि स समाव थाबायनाय एबा खारनाय बायदिसिना बेयाम खालामनाय बेजों जोङो गावबा गावनि देहाखौ गोग्गो आरो राफोद खालामनान लाखिनो हायो ना आदा
औ औ
औ अब्ला बेयाव जोङो जानाय लोंनायखौबो जोङो थिख लाखिनांगोन जोङो जानाय लोंनायखौबो सम बायदियै मोजाङै लाखिनो हानांगोन आरो ना आदा
औ औ नंगौ
जोङो बायदिसिना ओ जेरै गलाफोराव प्लास्टिकनि मिथाइ प्लास्टिकनि ओ बायदिसिना बिदिनो जानाय लोंनाय मुवाफोरखौ जोङो जानांगौ नागारनो हानांगोन ना आदा
औ औ
औ औ बायदिसिना औ फास्ट फुड जानाय बेफोरखौ जोङो दोनथनांगोन आरो बिदिनो गाज्रि मुवा बे दा आ ओ सोबनाय जानाय बेफोरखौबो जोङो गोजानाव दोननो हानांगोन आरो ना आदा
औ औ
अब्लासो जोंनि देहायाबो गोग्गो थागोन
औ
आरो लोगोसेनो आं बेयावनो बुंनो सानो जे जोङो मोनाबिलि समाव दान्दिसे सम बायदिसिना खेला गेलेनाय खारनाय बारनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो
औ औ
अ बेफोरखौ खालामोब्ला जोंनि देहायाबो गोग्गो थायो लोगोसेनो जोंनि मेलेमाबो ओ जोबोद मोजां मोनसे माबायाव फैयो आरो
औ
अब्लाना जोंना फरायनायाव बायदिसिना लेखा फरायनाय लिर रनायफोरावबो जोङो गोसो होनो हानाय मोनसे ओ माबाया फैयो आरो थिग मोनसे जा मेलेमनि माबा फकास खालामनाय बेयो फैयो आरोना आदा औ आदाया आरोबाव माबाफोर बुंबावनो सानगोन नामा बे गेलेनाय ओ बादाय बिदिनो बायदिसिना बेफोरनि सायाव
गोदोथ जोङो नुनो मोनदोंमोन गोदोथ जोङो
औ
गेलेनाय माबाफोरा दङ बेफोरथ आगोलो नाथाइ दा दानिया मोनफ्रोमबो जिनिसखौनो दानिया माबा नांगौ जानानै जेरै ओ दा खारनो बारनो सम गैया बाबो। जोङो जि
औ नंगौ नंगौ आदा
औ आदा औ
गोनोखो
औ औ आदा नंगौ
बिदिनो
औ आदा
जोङो गोदोनिफ्राय नुबोदों जे मोनसे गोदो गोदाय जोंनिया मानसिफोरा जोंनि सुबुं माहारिया बांसिन आनो खस्थ
औ औ आदा
आरो मावाबा जोंनिया जाया आरो जोंनि बर समाजाव बेफोरबायदिनो आरो जोंनिया ओ नखराव जोङो मावाबानो सोलिया आरो बा मायबा मोनसे मावबा मायो। बिदिनो जोंनिआ आगोल मावोमोन जेरैथिंबो मावोमोन आरो दानिया अलसिया जालांनो हमबाय
औ औ
बेनि थाखायनो औ गोरलै राहाखौ नागिरो आरो बिनिखायनो बिदिनो जिम बायदिसिना बेफोरबायसा खालामनो लाबाय आरो मानसिया थेवबाबो बेफोरबो मोजां जोंनि बेफोरबो मोजां औ
दा अब्ला जोङो
आरो
औ
औ औ
जोङो जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोग्गो ओ जेब्लाबो लाखिनांगोन आरो सम बायदियै जोङो जानायखौ मोजाङै थिग लाखिनांगोन आरो
औ जोंनिया देहायाबो एसे मोजां बेयाव बोलो
जोंनो गिबियैनो बोलोबो नांगोन आरो गोग्गो देहाब बोनांगोन औ अब्लासो जोङो माबेबा मोनसे औ नंगौ
देहाया थाबानो सोलिना थाबानो नोङो नांगौ बायदि खामानि मावनो हागोन। गोसो बायदि नोङो बेरायनो हागोन। गोसो बायदि मानोना बायदिसिना खामानि मावनो हागोन
औ
बेरायनो हागोन
औ गिबियावनो जोंना गोग्गो देहा बिनि उनावसो आरो खामानि बिदि आरो ।
औ- औ
गोगो देहा थायोब अब्लासो जोङो माबेबा मोनसे ओ गाव मावनो लानाय खामानिखौबो गोसो होनानै मावनो हागोन आरो मोजाङै जाफुंसार खालामनो हागोन आरोना आदा
उम - उम
ओ आदाजों रायलाय नानै आदाजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा मोनथिना मोनबाय आदानिफ्रायबो । आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आदाजों सावरायनानै ।
आंबो फंबायनिसिम फंबो फंबायजों रायलायना जोबोद मिथियै बाथ्रा गोबां मिथिबाय बेनिखायनो आंनियाव फन हरनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय
औ औ औ उननि समाव आरोबाव जोङो मोजाङै आरो गुवारै रायलायबावगोन आरो सावरायबावगोन आरो आदा
औ दे दे
अ के आदा औ साबायखर थाबाय आदानि सिमबो